खोनाबायना औ खोनादों।
औ नोंथांजों आंङो। ओ दिनै औवा न' औवानि बागै एसे। सावरायनो होननानै सानदोंमोन आं।
औ दे औ सावरायजागोन आं दे बुं दे नोंथां।
औवा न' औवा होनोब्लाथ' जोंना। औवा होनोब्लाथ' जोंनो औवाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि। नङा होमबासो नोंथां जेरैहाय जोंना। औवा औवाया जोंना बुरखा औवा थायो बिदिनो। फेन्दा औवा बिजलि औवा ओ बेफोरबायदि। माने थायो आरो ना औवाफोरा ओ। औवा जोंनाथ' बै बुरखा औवा बुरखा औवायाथ' जोंना जोबोर गोरा जायो आरोना बेखौ जोङो जेरैहाय न' लुनाय न' लुनायाव बांसिन बाहायो आरो जेरैहाय खुन्था खुन्था बानायनाय बा बेरा बानायनायाव बेखौ बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनो बे औ बिदिनो ओ जेरैहाय जोङो सौथिफोर बानायनायाव औ दंफांनि कात फोरखौथ' जोङो गासैबो बायजोबनो हाया नालाय बा गाव गासैबो दंफांजों दंफांनि काट बायदिसिना बा पाक्का न' बेफोरबायदिखौ लुजोबनो हाया ब्ला जोङो औवाखौ औवानिनो हेफाजाब लानो गोनां जायो जिहेतु थ बिदिनो ओ सौथिफोर होनायावबो जोङो औवाखौनो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो ना ओ बिदियाव जोङो बुरखा औवाखौ होयोब्ला एसे मोजांसिन जानायखौ खौ नुनो मोनो मानो होनबा बे बुरखा औवाया गोरा जायो नालाय बे बुरखा औवानिनो मेवाइखौबो जोङो औवा मेवाइ होनना बुङो जों जेरै जाय माने औवा गोरलै ओंखारबोयो बेखौ जोङो औवा मेवाइ होनो नालाय बे औवा मेवाइखौ जोङो ओंख्रिबो संनानै जानायखौ खौ नुनो मोनो बा जायोबो जोङो बेफोरबायदि आरो ओ बिदिनो औवाखौथ' जोङो गोबां आइजें आइला बानायनायफोरावबो बाहायो। न' लुनायावथ' आङो बुंखाबायानो बिदि माने बेराफोर होनायावबो जोङो बाहायो। बेरा बानायनाय बेरा बानायनायफोराव बाहायनाय जा जायो ओ बिदिनो गोदोनि दिनावथ' जोंना गासैबो माने ओ रां रां रुफा गैजोबामोन नालाय ओ दंफांनि बिसिनाफोरखौ जोङो बायनो हायामोन नालाय बिदि औवानिनो बिसिना बानायनानै ओ उन्दुनायखौ जोङो नु नुनो मोनोमोन आरोना बेफोरबायदि औ औ खुन्था थंब्रै गायनानै हाय औवानि जेंलाब बानायनानै ओ बिदि बैसां बानायना लानायखौ जोङो नुनो मोनो नुनो मोनोमोन आरोना ओ बिदिथ' गोदो दिनाव गोदोनि दिनाव जोंना ओ न' लुयोब्लाथ' जोंना ओ बिदि थिंफोरखौ बायनो हायामोन ब्ला औ हाया हा हायै समाव नारा फोर हानानै दुब्लिनि नाराफोरखौ हानानै बा थोरि हाग्राफोरखौ हाना लाबोनानैहाय बा प्लास्टिक न' प्लास्टिक फोरखौ बायना लाबोनानै बेखौ ओ सायला बा ओ सौथि गोनां न' बे बेफोरबायदि माने लुयोमोन आरोना बेवहाय जोंनो औवानि गोबां गोनांथि जायोमोन आरो बेफोरबायदियावबो जोङो औवाखौ बाहायनाय जायो
औ मोनो मोनो
ओम
बे औवाखौ जोङो ओ लुनो न' लुनो थाखाय जोङो ओ बेफोरबायदिनो खामिफोर सैना लानो नांगौ जायो खामि ओ बिदिनो नरुवा होननानै बुङो जायखौ खौ जोङो बिजलि औवाखौ बाहायनाय जायो आरोना एसे गथा गथायैनो बेखौ बाहायनायखौ खौ नुनो मोनो आरोना बिदिनो जोङो औवानि आरुनखौबो बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन आरो नोंथां औ दाबो थ' जोङो खोथियाफोर फुनायाव जोङो औवानि आरुनखौनो बाहायनो नु नुनो मोनो आरोना नोंथां बेफोरबायदि ओ बिदिनो गोबां आइजें आयलाफोर जोङो बानायनो हायो जेरैहाय जोङो जेखाय खबाइ जेखाइ खबाइखौबो जोङो हेबोब्लाथ' जेखाइ खबाइ हेबग्राफोरा बिदिनो औवाखौनो लाग्रोखायो। औवानिफ्रायसो जाखायो नालाय जिहेथु बे औवानिफ्राय औवाखौ औ फिसा फिसायै आरुं बायदिहै जिरनानै माने हेबनाय जायो आरोना बे बेखौ। हेबनाय जायो खबाइनि बेलायाव बो बेफोरबायदिनो जेखाय खबाइनि बेलायावबो बिदिनो माने औ खबाइनि बेलायावबो बिदिनो माने फिसा फिसाहैहाय मिजि मिजियै ख्लिबजोबना लानानै बेखौ माने हेबनाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो जोङो जि दानाय बा सि दानाय बेवहायबो जोङो बे औवाखौ बाहायनाय जायो जेरै हाय साल खुन्था बानायनो थाखाय जोङो बेखौ बाहायनाय जायो गिबियावनो जो खुनथा खुन्था गायनाय होनोब्लाथाय जोङो बांसिन बुरखाा औवाखौ बाहाय बाहायोब्ला मोजां जायो आरो मानो होनबा बुरखा हौवाया बयनिख्रुइ गोरासिन औवा होननानै जोङो बुंजायो दा गुबुन औवाफोरनिख्रुइ बिदिनो गनसा गुमसि बानायनायावबो जोङो जि दानायाव बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो औवाखौनो बिदि आरो सामफेर बुङो जों जायखौ जोङो बालेब होननानै बुङो आं बेफोरबो औवानि बानायनाय बानायनायखौ जानो नु यो आरोना नोंथां। ओरैनो नोंथाङा मोननैसो फोरमाय नो हागोन नामा औाजों मा मा बानायबावनो हायो।
बेबायदिनो थिग लाखायैनो नोंथाङा बुंनाय बायदि बे सैथो बाथ्राखौनो बुंदों नों थाङा जे जों औवानिफ्राय गोबां मुवा बेसाद जोङो बानायनानै लानो हायो बा मोननो हायो। न'आवनो बानायनानै हायो गोदोनि दिनावथ' जोङो औवाजोंनो फ्राय बांसिन मुवाखौनो न'आवनो हेबनानै लानो हायोमोन। जेरैहाय दाहारा जों जिहेथु नोंथाङा बुंबाय जोङो बैसां बानायो। बे बैसाङावहाय जोङो बनो थाखाय बा जोङो हाफ फोरावबो बनानै दा दानिुाव जो पाति जाय जोङो प्लास्टिक ज बानायनाय दारहारा बेफोरखौ बायोमोन नाथाय गोदोनि समावहाय जोंनि आबै आबौमोना न'आवनो बे औवाजोंनो ओंखारनाय बा बानायजानाय दाहारा होनना बुङोना बेफोरखौ बानायोमोन आरो न'आव मुवा बेसाद दोननोबा माइ दैखांनो बेबायदिनि थाखायबो हादा जि होनना बुङोना दुख्लि बेफोरखौबो औवाजोंनो औ औवाजोंनो बानायोमोन। औ ओं आरो दुलि औ दुलि माइ सोग्रा माइ सोग्रा बेखौ बानायोमोन आरो बेनि अनगायैबो ओ बयनिबो बर' न'खराव माने माइ बाख्रिखौ जों नुनो मोनोमोन। दानि जुगाव माइ बाख्रिया एसे खमायलांबाय बे माइ बाख्रिखौबो बे
औवा औवानि
ओं औवानि हेफाजाबजोंनो बानायनाय जायोमोन आरो बे बाख्रिखौबो ओ जों नुनो मोनोमोन। आरो दानि जुगाव औवाखौबो जोङो नायनो थाङोब्ला बा बा बुंनो थाङोब्ला जों नोजोर होनानै बुंनो हायोदि औवाखौ जोङो न'आवनो माने दाननानै बा बेबायदि बायदि हेबनायखौ जों नुनो थांलिया दानिया माने बिजनेस मोनसे जोङो बेबायदियावसो लानाय नुयो। गोबाङानो औवाफोरखौ दाननानै फाननो हरो जेराव जोङो मा रांखान्थियारिनि जोङो लांदां जानायखौ जों सुफुंनो थाखाय जोङो फाननायखौ नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय बेलेग जायगायाव दैथायहरो
जेरैहाय लेखा बिलाइ बानायनो थाखाय औ औवानिफ्रायथ' जों लेखा बिलाइ बानायो होन
बानायो नालाय बेनि थाखाय गोजानाव दैथायहरनाय बा बिजिनेस पारपसाव जों नुनो मोनो आरो दानि जुगाव बिदिनो नोंथा बुंबाय औवा बुरखाजों जों जों गोबां मुवा बेसाद जेरै औवाया बुरखायानो बयनिरुइ गदिरसिन आरो गोरासिन नालाय जेरैहाय साल खुन्था बा हिसान खुन्था गानायावहाय बुरखा खा औवाखौ जोंनो गोनांथार जायो जाहोना जाबाय माने औवाया सिङाव गोराबाबो सिङाव थारमाने मा होनना बुङो सिंवाव एसे फमफ्ला एसे हासुङा गिदिरसिन जायो जायाव साल खुन्थायाव जोंनो हख्ला बायदि गुदुं नांगौ जायो नङा होमबा बे बाय-बे बेबायदि बिनि थाखायनो माने बुरखा औवाया मोजांसिन जायो। जेरै जोङो ताथखौ आलायना दोननो खाबु जानाय बायदिहाय जोङो बुरखा औवाखौ खुन्था हिसाबै गायनाय जायो आरो बिनि बादैबो नोंथाङा जिखिनि बुंलांबाय गासैबो आं नुनायाव गासैबो एखेफ्रा मानो औवाजों जों गोबां ओ बायदिसिना जोङो फोथारो जोंनि न'नि बाउण्डारि जे जोंनि न'नि बाउण्डारि मा होनगोन बेखौ जोङो बेरा जि होना लाय ना जोङो औ बेरा होना लानो हायो जोङो सोरगिदिं माने न'नि सोरगिदिं जोङो बेरा होनानै लानो हायो‌। बोरमा मोसौनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय आरो जेन हाबफैनानै बिफां लाइफां फोरखौ जोङो मोजाङै संरैखा होनो हायो बेरा दोमनेनै दोननो हायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो सिलायाव जोंनियाव बयनियावबो थायो बाथौ ओ बेखौ बयबो उम आथिखालाव दानिया पाक्का ओरैबा सिमेन्ट बालाफोरजों बानायनानै बयबो अवाल होनानै लासै नाथाय गोदोनि जुगाव बे बाथौखौबो माने औवाजोंनो हेबो नानै लानाय जायोमोन औवानि बेराजोंनो बानाय लानाय जायोमोन आरो बे सिजौगुदियाव जे जोङो गावबागाव औ औ आरो बे बाथौआव जोङो सिजौआव जोङो बाथौ दुमनाय होनो ना बेखौ बेखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनाय बेखौथ' जोङो औवाजोंनो बानाय हाथारनांगौ बेयो जेबो औ माबा गैया औवाजोंनो जों हेबखानांगौ जायो बे बाथौ दुमनायखौ बाथौखौ औवाजोंनो हेबखायो बिदिब्ला जोंनिया औवाया माने जोंनि बर' समाजाव गोबां बिहोमा दङ
औ
जोंनि हारिजों जोंनि हारिमुजों लोब्बा गोनां मोनसे दंफां होननानै जोङो मिथि होननो हागोन जाहोनाव जोङो औवा बुरखानि जिहेथु गोरलै खिलिनाय मेवा नोंथाङा जे बुंबाय जों जायो होननानै बेखौ जोङो जायो जों बेखौ अनलाजों जानो हायो बा ओरैनोबो जोङो नाफोरजों बा बेदरफोरजोंबो
औ
जानो हायो आरो बेखौ जोङो हानानै थि दोननानै जायखौ जों आसार बेबायदिबो जोङो औ गोबाव सम सिम जोङो जानो थाखाय जों फिसिनानै बा हानानै दोननो हायो आरो बेखौ जोङो गले गले मोनबो थाया नालाय जोङो दैज्लांबो बोथोर समावल'सो मोनो नालाय बेखायनो जोङो बोसोर गिदिं गंजासिम जानो हानायनि जोङो मोनसे जोङो खाबु दं आरो बेखौ जोङो हानानै आरो देबुं
औ नोंथां बे औवा गुरखानिखौथ' जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बे बैसागो फोरबोआव रंजानाय बाजानायाव बे औवा बुरखानिनो थरखा होननानै जों जायखौ बुङो न' बेखौबो जोङो दानना लानायखौ नुनो मोनो बा दानो आरो ना
दानो उम बानायो
औवा गुरखानि थरखाया मोजां जायो आरो ना दामनायाव गोमो आरो बेफोरबायदि दाननानैबो लानो हायो जोङो
औ नंगौ नोंथां औ बेबायदिनो जोङो औवा जों गोबां रोखोमनि दामजुफोरखौ जों बानायना लानो मोनो जेरै सिफुंफोर औ सिफुंफोरखौबो जोङो बानायो औ गंगोना बेफोरखौबो बानायो आरो
अब्ला नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय थाबाय दसे समनि गेजेरजोंब्लाबों मिथिनो मोनबाय गोजोन्थों नोंथां
दे बिदिब्ला